औ
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामदोंमोन?
बिदिनो दायो मोनाबिलि समाव माने ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो आरोना नोंथां।
अ नोंथाङा जाखांबायमोन नामा?
जाथवाखै नोंथां दाबो।
ओ। आं नोंथांनाव माने मोनसे टपिक लानानैसो सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन दिनै
अ जागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां।
औ होमबा नोंथां जे जोंनाथ' सानफ्रोमबोनि डेलि लाइफ सोलिबाय थायो बिदिनो जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव माने जोंथ' दा जानाय लोंनाय बिदिनो उन्दुनाय थाबायनाय सोलिबाय थायो।
औ
बागै जे नोंथांनि डेलि लाइफ बा मानसि सुबुं माहारिनि जिउआव मा सानफ्रोम मबोनि सोलिबाय थानाय जिउ बा खामानि मावनाय दांनायनि बागै आंनो एसे फोरमायनानै खिथाहरदो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां, बिदिनो सान फ्रामबोनि जिउ खुंनाय राहा होननानै बुंबाथ' माने माने बे समा माने बोथोर लायै बोथोर आलदाबो जानाय बेखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
ओ थिग बिदिनो मालाबा समावहाय माने जोङो गोबाङै सानफ्रामबो समाव माने गोबाङै खामानि मावनांगौबो जायो आरो मालाबा समाव बिदिनो आराम आरामबो थानाय जायो आरोना। बिदिनो फुंनिफ्राय ओ फुङाव सिखारनानै लानायनिफ्राय मोनानि उन्दुजासिम बेयाव माने सुबुङा जोब बिराद माने जोबोद खामानि बा गावनि लाइफ स्टाइल बा जिउखौ दानायाव माने गोबां खस्थ' बा दुखु दाहा बेखौ सहायनांगौ जायो आरो ना। ओ बिदिनो फुंनिफ्राय सिखारनानै मोखां सु-सुनायनिफ्राय लानानै हाथाय मानजिनायनिफ्राय लानानै ओ फुंनि जानायनिफ्राय लानानै मोनानि उन्दुजासिम माने बिराद खामानि थायो आरना थिग बिदिनो माने फुङाव सिखारब्लाथ' माने सासे सुबुङा बिदिनो मोखां सुयो हाथाय मानजियो बेनि उनावहाय माने बिदिनो मरनिं वार्क खालामो जेनेबा फुङावहाय बिदिनो खारो लामाफोराव एक्सारसाइस खालामो बेनि उनावहाय माने जेब्ला खारखांनाय बा एक्सारसाइस खालामखांनायनि उनाव बियो माने दुगैस्रां लोब स्रां बिदिनो फुङावहाय बिदिनो ब्रेकफास्ट खालामो बिदिनो गाइ-गाइखेरफोर लोङो बा गावनि गावबा गावनि हुदाखौ मावो आरो ना। बेनि उनावहाय बिदि खालामखांनायनि उनाव जेनेबा गोबांहा गोबां खामानि थायो नालाय ओ थिग बेबायदिनो सासे सुबुङा मा बिदिनो फरायसा फरायसाफोरा बिदिनो स्कुलाव थाङो फुंनि फुंनि समाव बिनि उनाव अफिस खामानि मावग्राफोरा अफिसाव थाङो, बिदिनो हाल हाल मावग्राफ्रा हालाव थाङो। बिदिनो न'खराव थानाय आइजोआ बियो गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावो बिदिनो माने मोनासिम ओ सासे सुबुंनि लाइफ स्टाइल होननानै बुङोबा माने ओ फुंनिफ्राय लानानै मोनासिमाव माने बियो खामानियाव गोदोसोनानै थानाय बेखौ बांसिन जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
सासे फरायसाया जेनेबा फरायसालियाव बिदिनो फुङाव थाङोब्ला बियो माने फरायसालियावहाय सोलोंनो थाखाय थाङो बेस बियो सोलों फोरोंगिरिफोरा बेखौ सोलोंखांनायनि उनाव बे जेब्ला न'आव फैयो अब्ला न'आव फैनायनि उनाव बेयो माने गेले गेलेनो थाङो गेले खांनायनि उनाव बियो जेब्ला गेलेखांनानै फैयो अब्ला दुगैस्रां लोब स्रां माने लेखा फरायो माने बेबो मोनसे खामानि आरो ना माने लाइफ स्टाइलाव बेबो गोलैयो होननानै बुंजायो थिग बेबायदिनो मोनानि समाव बियो जेनेबा लेखा फरायखांनानै जा जेनेबा जानाय आदारखौ जाखांनायनि उनाव माने बियो जेब्ला उन्दुनो थाङो अब्ला बे उन्दुनायाबो माने मोनसे खामानि होननानै बुंजायो आरोना नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंनि मा ने लाइफ स्टाइलाव माने फुंनिफ्राय लानानै मोनासिमाव माने सासे सुबुं बा लाइफ स्टाइल दानायाव माने खामानि होननाया बे माने थाथारो आरोना नोंथां अब्ला नोंथाङाबो नोंथांनिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा जे जेनेबा लाइफ स्टाइल बा दा जिउ दानाय बा माबा मोनसे खामानि बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
नोंथांनि जेनेबाथ' सानफ्रोमबोनि जिउनि लाइफ स्टाइल होनोब्लाथ' जोंनाथ' बेखौनो बुजिसै जे जानाय लोंनाय उन्दुनाय बिदिनो गावनि खामानि मावनांगौखौ मावनाय बेफोरनिसै आरो गिबियाव बेफोरखौनो बुजियो माने लाइफ स्टाइल होनोब्लाथाय जोंथ' सान सानफ्रोमबोनि जिउआव थांना थानो थाखायथ' आदोर जानाया गोनांथार जों जायाब्लानो थां नानै थानो हाया आरो जानायजों लोगोसे जों बे जानायनि नांगौ जानाय मुवा माल माथा फोरखौ बायनो थाखायथ' जोंनो रां नांगौ जायो आरो बे रांखौ आरजिनो थाखायथ' जों खामानि मावनांगौ जायो नोंथां बिनिखायनो माने जों सानफ्रोमबोनि जिउआ जानायजोंल' ज आरो जों मावनांगोन दांनांगोनबो बिदिनो न'खरनि खामानि जेरै बायदि रोखोमनि खामानि दं बिदिनो न'फोर फोसाबनाय न'फोरखौबो साखोन सिखोन लाखिनाय आरो जों देहा खौबो फिट फाट लाखिनो थाखाय एक्सारसाइस खालामनाय बिदिनो एक्सारसाइसाव गोग्लैबाय खारनाय बिदिनो मोसानाय बायदि रोखोमनि एक्सारसाइस खालामनाय जों देहाखौबो स्ट्रं खालामनो नाजानांगोन सानफ्रोमबोनि जिउआव राफोद थानो थाखाय आरो बिदिनो जों न'आवल' थाया सानफ्रोमबोनि जिउआव बिदिनो दाबसे नङा दाबसे जायगायाव खामानि बा बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय थांनांगौ जायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि खामानि जायो आरोना सानफ्रोमबोनि जोंनि सोलिबाय थानाय जिउआव माने जों दिनै जा मावदों बेखौनो गाबोन बा समफोरबो मावनांगौ जायो बा दाख्लैबो मावखांनायखौ दाख्लैबो मावखांबाय जानो हागौ माने सानफ्रोमबो बेनो बेनो बे सोलिबाय थानानैसो माने बे जों माबादों आरो थादों बिदिनो सानफ्रोमबोनि जिउआव बिदिनो सानफ्रोमबो एखे सोलिबाय थायो आरो नोंथां आरो जोंनाथ' औ आरो जोंनाथ' दायो गोबां रोखोमनि माने सम-सम सम जानाय प्रग्राम बायदिसिना जायो बेफोरबो माने सानफ्रोमबोनि जिउ होनब्ला बेफोर माने गोलैयो आरोना नोंथां बेवबो मानो होब्ला बे सम सम जानाय गिदिर गिदिर प्रग्राम बिदिनो फोरबो मेरला फोरबो दं जेरै बैसागो बिदिनो मागो दमासि बेफोर माने बोसोराव खेबसे खेबसे फैयो आरो नोंथां बेफोरखौ माने जों रंजानो हायो। गावनि जिउआवहाय बिदिनो जों बेरायनाय जायो सम सम आरो गाव गावनि बाहागि खुर्माफोरनाव आलासि जाहैनाय। बायदि रोखोमनि माने खामानि जायो। माने बेफोरजोंनो माने सुबुंनि जिउआ दाजानाय आरो माने गिदिंबाय थायो जे दिनै मावदोंबा बेखौनो गाबोनबो मावफिननाय बिदिनो माने बेफोर खामानिजोंनो माने सु-सु सुबुंफोरनि जिउआ माने बेनोबो बेनोबो मावफुंबाय थानांगौ जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
होमबा नोंथाङा आंनो जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउ खौहाय जेनेबा देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय मा मा मावनांगौ बिनि बागै एसे खिथाहरदो साम नांगौनि जिउआव।
औ बिदिनो जोङो सानफ्रामबोनि माने लाइफ स्टाइल बा जिउ दानायाव माने जोङो। बिदिनो गिबियावनो माने मा होनो माने फिटनेस बा देहाखौ मोजाङै बा थाग्रा लाखिनो थाखाय माने जोङो बिदिनो। फुङावनो सिखारनानै। मोखां सुखांनानै आथिं सुखांनानै बिदिनो ओ-दै फुङाव दै लों थारनांगौ आरो ना माने दैयासो मानसिनि दधोन होननाय बे मोनसे माने देहाखौ दोगोन लाखिनो थाखाय गि बियाव दै लोंगां दै लोंखांनायनि उनाव बिदिनो। से एक्सारसाइस नआव एक्सारसाइस खालामनांगोन आरो। ना नोंथां गिबियावनो।
औ मा मा रोखोमनि एक्सारसाइस खालामनांगोन नोंथां?
ओ-बिदिनो एक्सारसाइस होननानै बुंङोबाथ थ बिदिनो नआवहाय ओरैनो यगा खालामनाय बा गावनि गोसो बायदि एक्सारसाइस आर ना जेनेबा हां गोलाव गोलाव बोनानै। हांखौ गोलाव खालामनाय बा आथिं आखाइखौ फोरानानो थाखाय बिदिनो। केरेटफोर ओ-नआवनो खालामनाय उनावहाय बिदिनो। खौ खालामखांनायनि उनाव माने दसे बिदिनो मरनिं अवाग। फुंनिबार जानो थाखाय मान फुङाव एसे थाबायनांगौ आरो ना मान बाहेरानि बारखौ जानो थाखाय फुङाव सिखारनानै थाब बायनांगौ बिनि उनावहाय जोङो।
फुंनि माने थाबायखांनायनि उनावहाय माने। फुङावहाय जेनेबा खारखांनायनि उनाव जेनेबा नआव फैफिननानै आरोबाव जोङो दैखौ फा-एसे लोंनांगोन आरोना जाहाथे देहाया था-थाजिम मैनो थाबाय थायो बेनि उनाव माने जोङो। हेलदि बा मोजां बुस्थु जानांगोन आरो ना जेरै फिथाइ सामथाइफोर बिदिखौ जानांगोन आरो ना। जेनेबा नफ्राव मोननाय बिदिनो। थालिरफोर बा मुदुमफुलफोर बेफोरथ माने नआव गोबाङैनो थानाय जायो नालाय। बेफोरखौ माने जानांगोन आरोना फुं समाव। बेनि उनावहाय माने जोंङो मोजां। ओंखामजों लोगोसे बिदिनो ओंख्रि मोजांखौ जानांगोन आरो ना जाहाथे जोंनि देहाया माने थाग्रायै। थायो बेफोरखौ जाखांनायनि उनाव माने उम जेब्ला ओंखाम जाखानायनायनि उनाव माने जोङो बेलाथि सम जायो बेलाथि सम जानाय उनाव माने जोङो। ओ-बिदिनो नफ्राव आरोबाव एसे एक्सारसाइस बा देहायाव माने गोलोम गोलोम गारनाय बे एसे थानांगौ आरो ना मानो होनबा नोङो‌ ओ-देहाया एसे थाग्रा थाजम थाजिम थानोबा एसे गोलोमगानांगौ आरोना बिनि उनाव माने जोङो आरोबाव मोनानि जानायखौ। माने एसे उम-माने मोजां बुस्थुखौ जानांगोन आरो जेनेबा देहायाव बा देहायाव बिदिनो थाग्रा जा बा थाजिम जायो बे। बेबायदिखौ जानांगोन आरोना आरोबाव बिदिनोथ। होननानै बुङोबा बिदिनो। जोङो मोनायाव माने थाब उन्दुनांगोन आरोना आरो फुङाव थाब सिखारनांगोन मानो होनबा उन दुनायनि गेजेरजोंबो माने देहाया थाजिम थायो। बेनि थाखाय ओ जोङो मोनायाव बिदिनो
जि रिंगानि जि रिंगा बा जि रिंगासोआवनो उन्दुुनांगोन आरोना आरो फुङाव बिदिनो बा रिंगा बा ब्रै रिंगा बि दियाव थाब सिखारनांगोन आरोना जाहाथे जोंनि उन्दुनाय बेबो क्लियार जायो जाहाथे जोंनि देहाया थाजिमै थायो बेनि थाखाय बेफोरबायदि माने हेबिट बा हुदा माने जोंनि लाइफ स्टाइलाव बेखौ अराय सम लांफाबाय थानांगौ आरो ना नोंथां
औ
नोंथाङाबो माने एसे फोरमाय औ
औ औ दे नोंथां होनबानोसै आं जोंथ' देहाखौ ओ सानफ्रोमनि जिउआ स्ट्रं ला खिनो थाखायथ' एक्सारसाइसआ थाथारनांगौ होनदों ना नोंथां एक्सारसाइजा जे दाइथिं माने दाइथिं खालामनाय जानाय लोंनायखौ बिदिनो मा माया जायोब्ला जोंनि देहाया स्ट्रं थायो बा जोंनि देहाया राफोद थायो बेफोरनि बागै माने एसे बिजिरनानै जों जाग्राखौ जानांगौ जायो आरोना नोंथां मानो होनब्ला आजि खालि गोबां रो खोमनि जांफुड बायदिसिना ओंखारगासिनो जाय माने जोंनि देहाखौ जायोब्ला दा दा ल' जों माने मोना फिउचार आवसो माने जों बांसिन माने बिनि इफेक्ट जानाय साइद इफेक्ट जानायखौ नुनो मोनगोन रिकानि जों थावजों संनाय बांद्राय जाग्रा आदारखौ जायिया मोजां जायो मैगं बिदिनो गोथां मैगं थाइ गं आरो बिदिनो थाव हो खम होनाय मुवा बा बिदिफोरखौ जायोब्ला साबसिन जायो आरो नोंथां देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय बिदिनो बांद्राय साहा लोंबाय थानाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन गेस जाग्रा आरि मुवाफोरखौ जानायखौबो खम खालामनांगौ आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जानाय खौबो जानायजों लोगोसे आरो जों सानफ्रामबो एक्सारसाइस खालामनाय बायदिसिगोन ना जिखुनु फुस आप खालामनाय खारनाय बिदिनो युगा खालामनाय होनदों
औ नंगौ नोंथां हेलौ नोंथां